हेलौ औ औ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजान हरनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथां
अ नोंथां एसे गोसायै बुं मोजां मोजाङै खोनानो मोनाखैमोन नोंथांनि रावखौहाय औ
औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
खालामदों
औ नोंथां दा ओरैनो दोनथ'यो जिरायनानैहाय
ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना
औ मोजाङैनो दं नोंथां
नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ बर' ओ बर' आइजो एबा उम बर' समाजाव उ म न'खर दानाय ओ न' दानाय माबारै न'खर दाना लाखियो बेखौ नोंथाङा एसे ओ बुंना होनो हागोन ना नामा नोंथां
औ औ नोंथां ओ न'खरस ओ न'खर सोलायनाय होनोब्लाथ' बे मोनसे ओ सुबुं माहारिनि ओ मावनो गोनां खामानिखा नङा होमब्ला नों
औ नोंगौ नों थां
औ बेबादिनो जोंनि बर' समाजावबो गोबां आइजो बा ओ हौवाफोराहाय गावबा गावनि न'खरखौ सामलायनानै मोजां फारसे बा गोजौ फारसे लाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ न'खर दानाय होननानै ब्ला न'खर मोनसे दानो थाखाय जोंनो गोबां ओ रांखावरिनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला नोंथां ओ मोन मोनसे न' खरावहाय ओ बेबादिनो रां रुफा थायोब्लासो न'खरा जावगालांनो हायो रां रुफायाबो मोन से ओ न'खर जौगानायनि गुबै ओ सम्पथि होननानै बुंनो हायो जों ओ न'खर दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ रां रुफा सो खौ खामायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ बेबार बायदिनो मोखौबो मोसौ बोरमा दाउ अमा ओ बेफोरबायदि आबाद मावनानै जों गावबा गावनि न'खरखौ ओ सोलाय सामलाय लांनायखौ जों नुनो मोनबोदों बर' समाजावहाय ओ बर' समाजाव गोबां बर' आइजोफोरानो ओ बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि अनगायैबो गोबां दानाय ओ लुनाय एबा ओ जौ ज'नाय संनायखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बादिनो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि ओ मावनाय दांनाय बा आदब खायदाजोंहाय गावबा गावनि न'खरखौ जों सामलायलांनायखौ नुनो मोनदों। ओ दानाय-लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गावनि आखाइजोंनो ओ खुन्दुङाव गाबहोनानै मिथिंगानि। फ्राय मोननाय ओ आगरफोरखौहाय एरखांनानै मिथिंगानि बेन्दों बेनला बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइनि ओ जि रोसिजोंहाय बेखौ बेफोरावहाय गावबा गावनि नांगौ जानाय गाबखौहाय ओ खुन्दुङाव गाब गानानै दानानै लानायखौ जों नुनो मोनबोदों। आरो बेफोरनि अनगायैबो। बेफोर जिफोरखौहाय फाननानै गोबां रां रुफा खामायनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोर बादिनो बेफोर रां रुफाजोंहाय गावबा गावनि न'। खराव नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौहाय ओ बायनानै गावबा गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गावबा गावनि ओ फिसा फिसौनि थाखायबो बेफोरबादि ओ रां रुफा आरजिनायजों ओ गाव गावबा गावनि फिसौ फिसौ नांगौ जानाय जि मुवा बेसाद एबा फरायनाय बेफोरावहाय ओ खरसा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबादिनो बर' आइ बे फोराहाय ओ गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों गावबा गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरबादियैनो बर' आइजोफोरा दिनैसिम गावबा गावनि न'खरखौहाय सामलायनानै लाखिबोदों आथिखालावथ' गोबां बर' न'खर होननानै बुङोब्लाबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय नाथाय गोदोनि दिनाव बे बेफोरबायाददि नङामोन गोदोनि दिनाव बर' न'खर होननानै बुङोब्ला गोबां गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो नोंथांनि ओनसोलावबो बर' न'खर न'खरा माबायदि जौगानो हादों बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानोना जों न'खर बुङोब्लाथाय न'खर गंसे दानो थाखाय जोंनो।
औ।
खान्थि आरो गोरोबलायनाय अनज्लायनायनि गोनांथि दंथारो नोंथां। नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
जेबो जौगालांनो हाया जयै आर्जिनानै बिदि। खामायनानै न'खरखौ दालांनो हाया।
औ।
ओ मानोना गोदोनि दिनाव बिदिनो बैसाग जायै समाव जों बिदिनो जुलि जानाय ओ जर ज'बस्थि बिदिनो जुलि होनाय बिदि बर' समाजआव गोबां दङमोन। जों नुनो मोनबोआखैबाबो जों खोनानो मोनबोदों ओ गुबुननिफ्राय मोनथिनो मोनबोदों दों नोंथां
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
मानोना उन्दै समाव हाबा जाबा बिदिनो जुलि जाबा जोबोर खस्थ' जायो बि बिदिनो बुजिनायफोरा एसे खम जायो एसे बैसो जानानै एसे गोरोबनानै
ओं
ओ जुलि जाबा हाब जुलि जाबा साननाय हनायफोराबो एसे मिलायो न'खरफोरखौ जौगाहोनो हायो ओ बैसो अ खम सम समनि गेजेरावनो हाबा जाबा बिदिनो ओ इयुननि गथ' गथाय फोरनि थाखायबो जोबोर
औ
गाज्रि समयस्या जाहैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो गावसोरबो जोबोर ओ खस्थ' मोनो उन जोलैफोरखौबो बिदिनो मोजाङै नायलांनो हाया बिदिनो गोसो बायदि बिदि सोलोंथाइ होनो हाया ओ नांगौबायदि नांगौबायदि बेसेन ओ समबो होनो हाया मोजां मोजां जौगालांनाय जाहोन जा ओं जाहोनफोरखौबो दिन्थिलांनो हाया ओ जोंनि ओ जागा ओनसोलाव बिदिनो ओ आगोलो ओम बहुदमोन दानि दिनाव एसे खम जाबाय। ओ सोलों नङाबा बिदिनो न'खरफोरखौबो जौगालांनाया जोबोर ओ गोब्राब नोंथां ओ सोलोंथाइ गैयाबा एसे बुजिनायफोरा खम जायो। ओ बिदिनो ओ सोरबा ओ मायबा मोनसे गोदोरफोरा ओ बेखौ दाद्रि होना ओ मो खेब खेबसेसो बुंबाबो बिथांमोना ओ गोथौयै साना ओ निजेनि गोरोन्थिखौ ओ साननानै एसे बुजिनानै थानाय बिदि गै बिदि जाया। बैसो समाव ओ बैसो उन्दै समाव हाबा जाबा नों थां नोंथाङाबो नुनो मोनदों जानां गौ नोंथां। हेल' नोंथां। नोंथांङाबो बिदि नुनो मोनबोदो। जानांगौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नुनो मोनदों बे बायदिनो बर' समाज होननानै बुङोब्ला। थ' बेबादियानो जाखायो
औ नंगौ गुबुन हारिनि फिथाइ ओ बांसिन गोलैसोनाय थानाय बिदिनो गुलाय गुजाय ओ हारिनि न'खर दानाय होनबा बर'खौनो बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
मानोना बिदि ओ दानि दिनावबोथ' बिदिनो बुहुद जायो बिमा बिफानि बिदिनो खस्थ' खालामनाय बिदिनो गावसोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय उन्दैनि फ्रायनो जोनोम होनायनिफ्रायनो फेदेरनाय फोलावनाय बेफोरखौ ओ उम उम फिसाफोरा बुजिनायफोरा खम बिदि नुनो मोनो ओ उ गावनि नांगौखौल' सुफुंनाय ओ बिदिनो बिमा बिफाफोर खौ गारनायफोरखौ नुनो मोनो उनदै समावनो जुलि जाबाय जानानै बिदि उम गुबुन जानिसै ओ बिदि फिसा सासेबाबो ओ जेनेबा बिमा बि फाया बेफोरखौ उन जोलैफोरखौ साननानै गावसोरखौ नायथों बिदि ओ मोजाङै थैनायाव लासै बिदि जिउ जोबजासिम नाय थों बिदि साननानै ओ बिमा बिफाफोरा बि दि आसा खालामो दानि फिसाफोरा बिदिनो औ उन्दैयावनो जुलि जानो सै जानानै ओ गुबुन जानोसै गुबुन जाना ओ निजेनि बिमा बिफा जोनोम होनाय अ बेफोरखौनो सैयि बिदि बर' सुबुं सुबुं समाजा बुहुत नुनो मोन नुबोदों नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो नायफिनि बर'फोरा बिदिनो गोथौ साननो हानाय मेलेम ओ बुहुद खम नोंथां उन सिगां नायै बिदि बिदिनो ओ नंखाय बाथ्राफोरखौबो नंगौ होननानै लागोन निजे दि ओ मेलेमफोरजों दिमागजों सानना नायै बुहुद नुनो मोनबोदों गुलाय गुजाय बिदिनो उन्दैयावनो जुलि जाबा नांलाय खमलाय बिदि बांसिन जायो बुजिलायो। जोबोर खस्थ' सोलिलांनो गोनां जायो।
औ नंगौ नंगौ।
मोनबो जिउआव बिदिनो जौगा जौगालांनानै गावनि आथिङाव गसंना लानो हायाबा बिदिनो न'खर दानायाव दानि दिनाव जोबोर गोनांथि नोंथां रां रुफा नङाबाथ' ओ दानि दिनाव अनलायनायजोंल' गोरोबलायनायजोंल' न'खर दानो हाया नामा होनबा नोंथां बे फेन फोरनि दाम ओम बेसेनफोराबो दाम फोरा बांसिन जालांदों मैगं-थाइगं जयहा बिदिनो गनायनाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायानो जा दानि जुगाव रां रुफा गैयाबा न'खर सालायनाया जोबोर गोब्राब नोंथां
औ नंगौ नंगौ
नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो उन्दै समाव हाबा जानानै गुलाय गुजाय बिदिनो नखर नखर दानो हायिखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों नामा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ जोंनि ओनसोलावबोथ' नोंथाङा बुंनाय बादियैनो बर' समाजावहाय न'खर दानायखौ जों नुनो मोनबोदों न'खर संसार दानो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार सोलोंथाइ नङाब्ला मोनसे न'खरा जौगालांनो हाया जाय न'खरावहाय सोलोंथाइ लानाय सुबुं एबा सोद्रोमाफोर थायो बे बे न'खरासो जौगालांनो हायो जेरैबायदिहाय नोंथाङा बुंनाय बादि बिदिनो ओ मोजां गाज्रि साननानै नायहोनो हायोब्लासो मोनसे जे न'खरा जौगालांनो हायो जेरावहाय गाज्रि नोजोरजों थाङोब्ला ओ गाज्रि लामाजों थाङोब्ला न'खराहाय बायलांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायादिनो ओ जोंनि बर' समाजावहाय आथिखालाव गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे ओ न'खराबो सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालावथ' सोलोंथाइनि जुग नङा होमब्ला नों थां
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ समाबो ओ हराबो थौलांनो हमबाय नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ दसे सम आंनो आंजों हेंगारनानै ओ रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ नोंथांजों बिदिनो नखर बर'फोरनि बर' समाजनि न'खर दानायनि बागै रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ इयुन सम फोरावबो बिदिनो रायलायनो मोनगोन होननानै नोंसोरजों आसा खालामनाय थाबाय नोंथां
औ औ गोजोन
दे नोंथां गोजोन थों बिदिबा दोन
औ नोंथां दे